हेलौ हेलौ औ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा मा खाम मावदों दायो अ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन।
अ आं नोंथां नाव आहाय मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन जे जोङो माने मोनसे टपिकनि सायाव सावरायना हरनाय जादों आरो ना जोंहा आबाद मावनायनि सायाव नोंथाङा आबाद मावनायनि सायाव माबोरैहाय मावो बा आबादा मा बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा स।
औ बुंलांनि आं बिदिब्ला
औ।
आबाद होनोबा जोंहा आबादखौ मोननै रोखोमनि माव मावनाय जायो।
औ औ।
जेरै दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद आरो मेसें बोथोराव मावनाय आबाद दायो दैज्लां नालाय दैज्लां बोथोरनि मावनाय आबादनि बागै बुंगोरनि दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद बुङोब्ला माइ आबाद माइखौ जोंनो माबोरै फोेजेनो बिनि बागै आं बुंदों उन माइखौ होनायनि सिगां जों हाखौ खारायग्रा लानाय जायो। बिनि उनाव जोंहा माइनि माइलि दोननाय माइखौ माइ-माइलि दोननाय माइखौ बस्थायाव सोनानै बेखौ सानथाम एबा सानब्रैनि थाखाय दैयावहाय सोमना दोननाय जायो एबा फुख्रि नङाबा रिंङाव बो सोमना दोननाय जायो।
औ औ।
बिनि उनावहाय हाखौ खोथिया फोनो थाखाय आरो फिन खनसेबाव एवखांनानै हा खौ मोजां फोमोननाय जायो। बिनि उनाव सोमना दोननाय माइखौ बोरियाव बोखांनाय जायो‌। बोखांनानै लांदां बोखांनानै लांदां हायाव लखबना दोननाय जायो।
औ
बेनिफ्राय माइ गाजा ओंखार होनो थाखाय थालिर बिलाइ खोबना दोननाय जायो हरसेनि थाखाय।
औ औ
बेनिफ्राय जेब्ला दुब्लियाव हाया माइ फोजानाय जायो अब्ला जोङो माइखौ खादायाव लानानै माइखौ फोनाय जायो। माइ फोनाय होनोब्ला बेफोर हौवाफोरनि मावनांगौ खामानि। बेखौ फोखांनायनि उनाव माया खोथिया महराव मोननो थाखाय मास मोनसे बा देर मास नांगौ जायो आरो
औ औ
बिनि उनाव जोङो खोथियाखौ फोना फुनानै गायनाय जायो
औ
माय गायनायाव जों सिगांग्रो हालेवगोरानै लायो खेबसे खारायगोरोनाय बुङो बेखौ फासट हालोनाय। बिनि उनावहाय जोङो आलि दाननांगौ जायो। दानखांनानै खोग्रोयो। खोखांनानै जों आरोबाव फिन खेबनै हालेवनानै जोंनि हाया गोमोन जायो आरो माइ गायजानाय महराव फैयो जोंनि दुब्लिया। अब्लानिया जोङो खोथियाखौ फुखानानै लानाय जायो आरोना सिगांग्रो माइ गायनो थाखाय।
औ औ
फुखानानै लानाय खोथियाखौ राननानै औ
नोंथाङा फोरमायनो नामा? जोंनिया दे फार्स गिबि माइ गायजेननाय जायो जोङो बेखौहाय माबोरै गायनाय जायो बा मा बुंनाय जायो बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ फार्स्ट माइ गायजेननायखौ आग लानाय बुङो जोङो। बेखौ नखरनि बिगु माया लाग्रोनाय जायो आरो। जाय बिगुमाया आगखौ लायो बे बे बिगोमाया माने फास नआव गायजेननांगौ बिनिफ्रायसो गुबुननियाव गायनो हायो।
औ औ बेफोराव माबा मोनसे जेबो नेमफोर दं नामा आग लाजेननायाव
औ जोङो आं ला जेननाय समाव जोङो जोंनि नेमखान्थि बायदि जेरै फुल बिबारै दै सान थि थुलुंसि बेफोरखौ जोङो आलियाव होनानै माने खुलुमग्रोनाय जायो आरो खुलुमखांनानै गायो बेखौनो गायजेनाय बुङो एबा आग लानाय बुङो आरो
औ औ
नोंथांमोननिथिंजाय आबादखौ माबायदि गायो? आरो मा मा गायनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनानै होदो
आबाद मावनाय होननानै बुंबाथ' नोंथाङानो फोररायलांखाबाय जोंहा खोथ फिसाखौ माबोरै माइ खौ फोनानै माबोरै खोथिया महराव लाबोयो बा खोथियाखौहाय जोङो मानिफ्राय मारै मोननाय जायो आं
औ
ओमफ्राय दायो नोंथाङा गायनायखौ बुंबाय गिबि बि माइ गायनाय होनोब बा जोंहा आग लानाय होननानै मिथिनो मोननाय जायोबा गोदोनिफ्रायनो मिथिनो मोनो आरो जोंआहाय माइ गायनायावथ' जोङो सिगां समावथ' गोदोनि समाव माइ गायनाय समावहाय बांसिनानो स थाव। बि बार।
औ।
जालिफोरहा
औ।
हाय। ज' ज' गायलायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों नाथाय दानियाव
औ।
खोनादों ना मा? जोङोहाय बांसिनानो बरद गा लाना
औ।
खोनायाखै। दाथ' जोङो बांसि औ दाथ' जों बांसिनानो बदल गायलायनाय। बा हाजिरा लानाय। ससे जोङो। मिनो मोनसै सिगां। समावथ' बांसिनानो। बिदि बड'ल गालायनाय बा हाजिरा। बा गायनायाव बारा गायनो मोनामोन गावजों-गाव मदद।
औ।
होलायनाय सावनाय गानायखौ जोन मिथिबोनो मोनो। न जादों। आरो जोङाहाय माइ। बहाय खोथिया राननायबा। फैसा रोगाना लांनाय जायो बेफोर गासिबो, हौवाफोरनि खामानि होननानै जोङो मिथि, नुनो मोननाय जायो आरो जोंहा सिगां समाव गोदो समावथ' आबाद मावनायाव, जोङोहाय मोसौजोंहाय हाल एवनानैहाय आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो मोन्नाय जायोमोन आथिखालावथ' जोङो दायो ट्रेक्टरजोंसो हालेवनानै माइ गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आबाद मावनायखौहाय, सिगां समाव जे गोदो गोदाय, समाव आबै-आबौमोना बां बांसिननानै बयनिबो न'खराव मोसौजोंहाय मोसौजों सो आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आबाद मावनाय, नि गिबि आगजु, फोर होननानै बुङोबा जोंहा नांगोल मै, जु
औ
बेफोरखौनो जोङोहाय लानानैहाय आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोमोन आरो आरो जोङाहाय दानि जुगावहाय बांसिनानो
माइखौहाय मिसि सिंजों गायनायसो बा मेचिनजों गायनाय बा मेचिनजों आबाद मावखांनायनि उनाव हानाय बेफोरखौसो, जोङो नुनो मोनसै दायो जों जोङो माइ
औ औ
गायखांनायनि उनाव लास माइ गायो बेखौ जोङोहाय नांगोल जांख्रा होननानै मिथिनो मोननाय जायो समावहाय गावजों गाव, बयबो खाथि खालाफोरनियाहाय सावरि जाहैनाय जायो नांगोलजांख्रा होननानै
औ।
ओ। बेयावहाय
औ।
इबो न'खर निजे
औ।
देग्रा न'खरनि जे गारजेन बिसोरखौ माने हाब्रुजोहाय मोननाय जायो बेनिफ्राय जब्ला मोनसे नेम बायदि बाख्रि होनना गायनाय जायो बेखौनो जोङो बावहाय गेजेरावहाय मोनसे माखासे बाख्रि महराव साय नुनो मोननाय जादों आरो आरो जोंहा गोरान खेथि आबाद होननानै बुङोबाथ' गोरान आबादा जोंनि जोंहा दायो साफात सापात बागान आथिखलाथ‌' सापात बागाना गोबां दंसै बयनियावबो नाथाय जोंनिथिंहाय नुनो मोननाय जाया। सा फात बागान गायनाय आरो गय बागान मैगं
औ।
थाइगं बेव जोगोन खेथियावहाय नुनो मोननाय जायो बोथोरनि मैगं‌ बोथोराव गायनाय आरो जोंहा जेरै जेरै दायो दैज्लां बोथोराव मोननाय जिगोनार सबाय बिमा आरो आलुखौ आलुफोर खौथ' जोङो बांसिनानो बार मासयैनो मोननाय जायो। बोथोराव मेसें बोथोराव गायनायबाबो जोङो आलुआ ओरैनो थाबाय थानो नाय जाखायो। आरो जोंहा गो गोबां रोखोमनि मैगं भिन्दिफोर बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आायो मोननाय जायो आरो जोंहा
औ
मैगं गोरान खेथि आबाद मावनानै गोबां बेफार फालांगि मावनायखौबो नुबोनो मोननाय जादों बेनिफ्राय जोंहा आरो माइआ जेब्ला गायखाङो अब्ला जोंङो हाय ग
ओं
जिब्रै मास बा मास मोनब्रै मास मोनबानि उनावहाय जोङोहाय माइ जेला फिथाय ओंखाजोबो समाव जोंहा खाथि गासा साव ए बेखौबो जोङो ओ फाल लिनाय जायो बिनि ब्ला मायाम मोनो अब्ला जों बेखौहाय हानानैहाय हानानै दामब्रि खानानै फारसे लाबोनानै जोङो नाथाय दानोथ' बांसिनानो टेक्टरजों मिसिनजोंसो होनाय खौ नुसै। मारा होखां माने जे माइ मोनो जों बेखौनो दैज्लां बोथ थोराव मावनाय आबाद होननानै मिथिनो मोननाय जायो।
औ
नोंथाङा नोंथांमोनथिं माइखौ माइखौहाय जे दुब्लिनिफ्राय लाबोखांनानै माब्रै होनोबा जोथोनै लाखिनाय जायो बिनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
खोनायासेै आं।
माइखौ दुब्लिफ्राय उनावहाय जे हेल' खोनानोना नोंथांआ? हेलौ
औ
माइ खौजे दुब्लिनिफ्राय ला बोयो बेखौहाय मारा होखांनायनि उनाव अबाव दोन नाय जायो फोरमायनो हागोन नामा?
औ बेखौ जोङो बाख्रियाव दोननाय जायो।
औ औ बाख्रिनि अनगायै
बाख्रिनि अनगायै जोङो दुलियावबो दोनो आरो बस्थाफोराव सोनानै दोननाय जायो जोंनि बर'नियावथ' बांसिन बयनावबो बाख्रिआनो थाखायो नालाय जों बाख्रि बेयावनो सोनानै दोननायस जायो आरो। बिनिफ्रायनो जों जानोबाथाय हाननाय जायो बाख्रि औ दे।
अ दे इदिबा नोंथां।
औ दे दे।